औ नोंथां।
ओ नोंथांङा दायो फ्रि दंना?
औ नोंथां आं माबायावनो दं ओरैनो दं दा।
औ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला नोंथांङा गोदोनि न' लुनाय एबा दा न' लु दानि न' लुनायाव मा फारागथि नुयो एबा माबायदि सोलिदों नोंथांङा एसे फोरमायनो नागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन, थारैनो बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा। जों जेराव सावरायनो हागोन नोंथां ओ जों आथिखालाव नुनो मोनसै नोंथां आथिखालाव गोदोनि बायदि जे जोंनि न' बांफोरमोन बेफोरो एक गोरोबखाया आरो गोबां सोलायनाय नुबाय नंङा होमबा? नोंथां जेरै गोदोनि समाव ओ जोंनि जोंनि जे न'फोर बेफोरो गोबां उन आलादामोन बैफोर समाव जों न'फोरखौ माबेबा फाथो जेर ना बा औवा बा थुरि बेफोरनि बेफोर माबाफोरजों जोंङो लुनायखौ नुनो मोनोमोन। नंङा होमा नोंथां? जेरै ओ दंफांफोरनि खुन माबा दाननानै दंफांफोर एसे से फिसा फिसा दाननानै बेफोरखौ खुन्थिया खालामनाय आरो बेयावहाय बे खुन्थिया खालामबाय आरो बेफोरनो माबाफोरनिफ्रायनो बे हाग्रानिफ्रायनो ओ लानानै जेरै थुरिफोर हाना लाबोयो ।
औ
आरो लोगोसे दंफांफोरनि जेनाखि बेन्दों बेफोरजोंनो खा-खासथाबोमोन खाखथाबोमोन इन्जुरफोरखौ। आरो जेनाखि जोंनि गोबोरखि एबा मोसौनि खि जाय जों होनना मिथिया बेफोरजों हाजों आरो दैजों लगायनानै जोंङो बै इन्जुरावहाय जोंङो बेजों लिरोमोन आरो जाहाथे बायहा निफ्राय जेबो दानुथों बा बार दा हाबथों बेफोरबायदिखौ साननानै नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आरो बिनि उनाव जोंङो गोजौ आवहाय थुरि होनानै बेयाव जोंङो माबाफोर ओ प्लास्टिकफोर होदेरनानै गेजेराव प्लास्टिक होनानै आरो थुरि होबावनानै बेखौ जों खाखथाबो। औवानि बा दंफांफोरनि माबा मोनसे दालायफोरजों खा-खाथाबनानै
औ औ
जों गोदो आबै आबौनि समाव गोबां नुनो मोनबोदों।
औ औ
बेनि उनाव ओ माबाफोरखौ जों माखासे औवाफोरबो बाहायो। औवाफोर बाहायनानै औवाफोरनि खामिजों जोंङो हेबो मोन इन्जुरखौ। लोगोसे फाथो सेरना बेफोरजों जोंङो गासिबो बे बेसादफोर जों जोंङो सरजाब जोबनानै गंसे न' लुनाय जायोमोन आरो ना होमबा नोंथां?
औ
उन्दुनायनि थाखायबो जों बिसिनाफोरखौ औवानिखौनो खालामोमोन जायखौ जों बैसां होनना मोनथियो।
औ औ
फोरनि औवाफोरनिजोंनो जोंङो उन्दुग्रा जेनाखि बिसिना बेफोरखौ जों बेजों बानायोमोन। नंङा होनबा नोंथां? आरो जों दा ओ आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै गोबां जाय जायहा रां रुफानि अनजिमा गैया बिथांमोनहा ओ गिदिर गिदिर न' बिल्डिं लुदों दुइथाला, तिनथाला दा बेफोरबायदि आरो जायफोरा मिडल क्लास न'खरनि मानसिफोर बिथांमोना फिसा फिसौ ओरैनो दानि माबा बाला सिमेन्ट आरो अन्थाइ ओ बेफोरबायदि गोबां बाहायनानै थिन बेफोरखौ बाहायनानै जोङो न' लुनो मोन न'लुनायखौ ओ नुनो मोननाय जायो। मिडल क्लास फोरनिखौ आरो जायफोरा गैयै न'खरफोरनि निखावरि सुबुंफोर बिथांमोना फिसा फिसा न' लुना थायो ओरैनो सोरबा हाफ अवाल होना थायो। आरो सोरबा दासिमबो इन्जुरनि न'आवनो थानाय नुयो औवानि न'आवनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ गोबां नुनो मोननाय जायो नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबाय गासिबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायखाय फोरा माखासे गियानखौ मोननो हानायनि हानायजों बेफोरनि थाखायनो जों दिनै ओ गोबां रां आरजिनो हानानै जोङो बेफोरबायदि माबाखौ दा न'आव बां फोरखौ जों सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा बेखुननो सानो नोंथाङाबो जुदि नों ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव दानि जोंनि जेनाखि न'फोर नुयो बेफोरो गोदोनि आरो दानि गेजेराव माबायदि फारागथि दं नोंथाङा एसे माबाना होनो हागोन नामा आंनिसिम
औ-औ नोंथां दाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ गोदोथ' आरो बेबायदिनो बर'फ्राहाय जा हादानसो बांसिन थाखायोमोन नालाय नोंथां जेराव हाग्रा थायो औ जेराव हाग्रा हाग्रा थायो बेयावसो हादान जाफैयोमोन बर'फ्रा।
औ नोंथां।
बे हाग्रा जाफै हादान जाफैनायावथ' बर' फ्रा एसेबांबो माहाजोन नंखायामोन जे बेबायदि बेबायदि आरो बिसोरहा बर'फ्रा बिदि आयदियाबो गैयामोन दे बिदि बिदि न' लुनांगौ बा बिदि जानांगौ।
औ नोंथां।
बिथांमोना बिनिखायनो गोदो गोदाय आरोना बिसोरो खाथि खालायावनो मोननाय एबा गोरलैयैनो मोननाय औवा एबा दंफांफोरखौ दंफां थोरि बेफोरफोरखौनो गावसिनि थाग्रा न' बानायनानै लायोमोन आरोना नोंथां?
औ नोंथां
औ आरो बिसोरबो नोंथां बुंनाय बायदिनो बे बेन्दों बेनलाजोंनो दिरुं महरै बिसोरो खाथेना लायोमोन जे न'फोरखौ औ बेबायदिनो थुरिफोरखौ बिसोरो उखुम महरै बाहायोमोन जाहाथे अखायाहाय जा अखा सान्दुं बिसोरनाव सारस'ना।
औ नोंथां।
इन्जुरफोरखौबो नोंथां बुंनायबायदिनो बिदि ओ
औ नोंथां।
औवानि जेनलाब एबा दोलो बिदिनो फाथो फाथो सेनानि माबा देन्थाफोरखौ बिदिनो इन्जुर महरै बाहायोमोन आरोना बिसोरो
औ नोंगौ नोंथां।
जिब जुनारनि जेबो हाबनो हाया बेवहाय जा आरो
औ नोंथां।
न'नि जेबो बुस्थु खहा जायिनि आरोना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे बिसोरो बार हाबनाय एबा अखा सारसननायनि डिस्टाबावहाय जा बिसोरो गोबोरखि बे नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबोरखि आरो हाजों लगायनानै बिसोरो इन्जुरखौ लि रोमोन आरोना नोंथां?
औ नोंथां।
आरो आथिखालि बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां सोलायबाय जोंनियावहाय जा
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबोथ' आथिखालाव हादान गैला। बर'फ्राबो हादान न'आव थाला बर'फ्राबो गोबां डेभलप जाबाय जोंनि बर'फ्राबो एबा गोबां जौगाबाय। बिदिनो आथिखालाव बर'फ्राबो गोबां रोखोमनि न' लुबाय। जाहाथे इथा, रड, सिमेन्ट बाला बेबायदि बाहायनानै गोबां थाखोनि न' लुबाय। जेरै आसाम टाइप, आर सि सि बिदिनो आर सि सि हाद्राया आसामसो हाद्रायाबाबो गावसिनि न'खौ इथाजों एबा लिरथोननानै थानो हाबायानो जाबाय आथिखालाव।
औ नोंथां नोंगौ।
थ' एसेबांबो गोरिबद्राय गैलियाना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
आथिखालावहाय जा गासैबो मदारन जाजोब्बाय एबा गासैबो सोलायजोब्बाय। एबा गासिबो गोरिब थाखोआव नुनो मोनला आरोना नोंथां। आंनि नुनायाव बेसेबां आरोना नोंथां।
औ-औ जों आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुखाबाय ओ। जायनि जाहोनाव जों एसे सिगां समफोराव जोङो न' बांफोरखौ लुनो थाखाय जोङो गोबां। सम नांगौ जायोमोन नङाओमबा नों नोंथां नाथाय आथिखालाव जोङो टेक्न'लजिनि बा गोनोखोआरि। बिसोरनि आदब खायदाजों जों दिनै जेनाखि जोंङो ओ ओ। से दान बा नै दाननि लु सम लागोन न' लुनो थाखाय बेखौ जोङो ओ। सानब्रै सानबा बा सप्तासे बेफोरनि समावनो। बे खम समनि गेजेरावनो जोंङो गंसे न'खौ लुखांनो हायो आरो नङा नों--। दानि जुगाव आथिखालाव दा। बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोंनि थाखायनो सुबुं सुबुं माहारिनि थाखायनो बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। मोनसे ओ‌। जायनि जाहोनाव जोङो दिनै इसेबो। माबानो थाखाय ओ न'लुनो थाखाय इसां गोबाव समबो नांला।
औ
औ नोंथां दा। बेयाव सोलायनायनि गुबै जाहोनानो ओरैबायदियाव जादों नङा ओमबा नोंथां। जेरै जोङो दानि आथिखालनि सुबुंफोरनि जे बेफोरबायदि जों नुदों। ओ बेफोरो ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो जों दिनै। बेफोरबायदि माबायाव सौफैबाय आरो नङा होमबा नोंथां। समाव बेफोरबायदि समाव जों सहैबाय। गासैयावबो बुं न' लुनायावनो बुं गुबुन खामानि बुं गासैयावबो। जोङो दा ओ गोनोखोआरिनि गोनोखोआरि आदब खायदा बिसोर। एबा बिसोरनि हेफाजाबजों जों दिनै गासैबो जेनाखि गोबाव लागोन खामानि बेफोरखौ जोङो खम समनि दिननि गेजेरावनो जोंङो मावफुंनानै लानो हायो एबा मावफुंनो हायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो दासिमबो जों गोबां नुनो मोनो नोंथां आथिखालावबो। ओ जोंनि ओ सुबुं माहारिया अबा अबेबा गामि ओनसोलफोराव गोबां बिथांमोना ओ दासिमबो न' लुनो हायि दङ बे फोरबायदि पाखखा न' लुनो हायै नङा होमबा नोंथां जों दासिमबो नुयो बिथोरबायदिखौ। ओ दा मा नोंथांमोननिजोंबो बियो ओ बिदि न'खरफोरा दासिमबो नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिथ' गासिबोहा माहाजोन जादों एबा गासिबो पाखखा न' लुदों बिदिथ' बुंनो हाला ना नों थां ओ बेबायदिनो गामियावहाय जा दङ बेबायदिनो न'खरसे न'खरनै जायहा दासिमबो हाया खै दासिमबो जौगानो हायाखै ओ जायहा सोलोंथाइ लानायावहाय जा दावगानो हायाखै बेस बैबायदि न'खरानो माने दासिमबो जौगानो हायाखै आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ सैथो। बिदि गा-गासैबो औ नोंथां औ औ
औ।
गासैबो गामियावनो एखे जाजोबबा आरो गासैबो सुबुंफोरनि साननाय हनायाबो एखे जाजोबबा नङा होमबा नोंथां औ बिनि मेन बा आसल माबायानो जादों खोथायानो जादों बेयाव सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
सोलोंथाइ लानानै जोङो सोलोंथाइ लाबासो जों रोंगोन नङा होमबा नोंथां‌?
औ नंगौ नोंथां।
जों मिथियै खामानिखौ जों बेखौ सोलोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो जाफुंसार जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों जे दिनै जों बेफोरो न' लुनाय गोदोनि आरो दानि न' लु नायनि फारागथिखौ रायलायनानै। नोंथाङाबो जोबोद मोजां खेंफोरथि होबाय बेनिखायनो आंबो नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथां।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ नोंथां दे।
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।